अ हेलौ औ। खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
आङो नै ओंखाम जाखांनानै एसे दसे रेस्ट लानो होननानै। फेन जानानै दङ।
दाथ' फ्रिखामोन ना नोंथाङा?
औ फ्रि।
दिनै जोंहा नाफामखौ मारै देयो बिनि बागै रायलानोसै नामा।
नाफाम।
औ नाफाम।
रायलाय जायो।
नाफामखौ मारै देयो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन एसे एनोखौ।
औव दे होमब्लालाय फोरमायना हो होदो नोंथां।
नों देनायनानै लानो नागिरदों नामा।
औव देनायनानै लानो आं।
अ मा फंनखौथ' ओ मा बुंनो गथ' फिसा फिसा नाजों बांसिन थावसिन जायो नालाय। लगाय मोनदेर फिसा फिसा नाया नाखौ नों बायनानै लाबोनानै देनो नागिरदों ना नोंसोर ना न'आवनो मोनखायो
फुख्रियाव दङ रुनाया बे फुख्रिनिखौ माबानो नागिरदों नालाय बेखायनो
अ ओम बालाय बोखांनानै ओंख्रिनिफ्राय बोखांनानै फोराननानै लाग्रोदो आरामनो नाखौ
औ
सानदुंजों फोरानग्रोदो ओमफ्राय एसे अराव होदो एसे अराव होआबा मोदोमा
औ
थास' बिसंफोरजों देेदो उवालाव देनानै हासंबा बयेमाव सोनानै दोनदो मास मोनसेजों जाजायो ओमफ्राय नाफामा थाब जायोबा बारा मुजिया आरो मास मोनसेसो दोनोबा साबसिन जायो
औव
ओमफ्राय नोंथां औव बेनो
मारै होनदों फारसथाव नाखौ ना ना मा नाखौ बानायोब्ला साबसिन जायो होनदों
नाया ना लगाय मोनदेर बालाबाथिया फिथिख्रि औव बालाबाथिया फिथिख्रि निस्ला मावा बेफोर ज' लागायनानै माबायोबा थावसिन जायो आरो आरो बै उम आसिन खाथिगाव ना मिजौ फिसा फिसा मोननाया गोथावसिन जाबावो
औव औव
नाथुरलै गोरलैनिया
मारै होनदों जेनेबा नाखौ फोरानना लाग्रोनांगौ होनदों नामा सानदुंआव
औव सान्दुंआव आराम आराम फोरानदो ओमफ्राय अ अराव फोरानबावदो
अरावबो फोरोंनांगौ आरो ना
औव अराव फोरानदेरबासो मोदो
औव ओमफ्राय थास'आ माखौ हो होयो होनदों
थास' बिसं
थास' बिसं मा थास'निबो जेनेबा
बे गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै थास'निबाबो जायो आर फाय बे थास' गोसोम फोरबाबो जायो दु दालिफोरबबो जायो
लानानै उवालाव ज' देनांगौ आरो
नाखौ देग्रोनांगौ
नाखौ देग्रोनांगौ
औ गेब्लेहोनानै लाग्रोनांगौ ओमफायसो थास'खौ उनाव हरनांगौ बांद्राय जायोबा बेब बो मोजां जाया थास'आ समान रोख खोमै होनानै देनांगौ होनोमबासो गोथाव जायो। थास' बांद्रायबा थावा।
बयेमाव सोनानै दोननानै दान मोनसेसो दोननांगौ होन
औ औ औ। गयेम आरो बे औवानि हासुआ। बाहाय सोनानै दोननांगौ। औवानि हासुंङाव सोनो सोनानै दोननाया गोथावसिन जायो।
औवानि हासुंआवबा आरो ना।
औ।
जुदि दान मोनसेनि। खमसिन जायोबालाय दोननाया बेनि सिगां जागोरनाय जायोबा बारा मोजां जाया नामा?
मोनसेसो दोनथारो बासो गोथाव ज जायो बाराद्राय थाब जायोबा गोथाव जाया। खायसेख
बावसिन जाबाला
खायसे खायसे बोसोरसेनिखौ गोथावसिन जायो होनना बुङो। औ बोसोरसे दोननानैबाबो जाजायो खिन्थु। दांफ्रामनाया जाया। खोलाबो बार हाबोबा उम। उम बार हाबोब्ला खोलाबो नाफामब्रा। मोजांङै दोननांगौ उम
फो साबसिन जायो होनो गोथाव जायो।
बेखौथ'। गोसोबायदि जानो हायो बाथोनबो जानो हाबाय। आरो नाफोरजों बिदैबो जानो हाबाय। आरो मैथाफोरजोंबो जानो हाबाय थास' बिसंफोरजों जानो हाबाय। नारजि बेजोंबो जानो हाबाय। आरो खायसे खायसे टमेट'जोंबो जायो। मैथाजोंबो जायो।
ना नाफामखौ नाजोंबो लगायनानै जायो आरो।
औ बिदै बिदै फुदुंनानै उम। गोथाव रस जायो। ना गोथांजों बिदै फुदुंनानै जायोबा।
माबाजों बे बानलुजों जायोबा गोथाव जायो होनदों नामा?
औ।
दै। औ दैखौ रुनानै बाव नाफाम हरनानै बानलुखौबो गदा गदा एसे हाख
औ औ औ औ बिदिबाबो बाथोन। सिफ्लेनानै जाजाबाय। बिदिबाबो गोथाव जाबाय। जायो जेरै मोनो एरै जायो मानसिफ्रा।
थास' बिसंफोरजोंबो जाजायोमोन नामा
औ गोसोबायदि नों मा माबायदि संनानै जानो जानो गोसो बेखौ जानो हायो ना मासुवफोरखौ जेरै जायो बेबायदिनो जानो हायो ना मासुवाफ्रा लेथ्रासोआव नाफामा नों मोजां रोखोम बासिनानैसो फोराननानैसो देनाय जायो फायो नालाय नायजिर नायजिर गावबागाव न'आव
गाबा गाव न'आव बानो जायो नालाय साबसिन साफा रोखोमै बानायनाय जायो।
औ साफासिन जायो।
फ्राय जेनेबा नाफामखौथ' बाजारफ्राव बायबा बिराद गोबां दाम लायो?
औ बिराद दाम लायो हासुं मोनसे सेयावनो एक हाजा
एक हाजार बेसे गिदिर बेसे गोदोर? बेसे गोद बेसे गिदिर हासुं?
बारा गिदिर जाया। बांद्राय गिदिर गिदिर जाया।
अ औवा फिसा फिसायावनो?
आजिखालि बयमावसो बांसिन देनानै दोनबाय।
दाना। आं औवानि हासुङाव दोननायखौ नुला बारा बयम फिसा फिसायाव देनानै फानग्रा जाबाय आरो थेमा फिसा फिसा एक्स' ग्राम बेफोरबायदि थेमायाव लानानै फानो।
औ
बाजारफ्राव खायसे खायसे थालिर बिलाइयाव एफा एफा जागासे जागासे जुनानै फानो।
थालिरलायावबो?
औ मानसिफोरा बिदिनो बोथिसेनि थाखाय मानसिफ्रा बिदिनो गोबावजों खेबफाल' जायो नालाय खायसे खायसे ओंखायनो एफा बोथोसे मा खेबसे जागासेनि थाखाय थालेर बिलाइायाव जुनानैबो फानो।
ए माबाफ्राव बे प्लास्टिकनि थुखु बयेमफोरनिफ्राय बे दिंग्रिनि बयेमाव दोनबा साबसिन जायो नामा?
औ दिंग्रिनि बयेमाव दोनोबा साबसिन जायो प्लास्टिकनिफ्राय।
प्लास्टिकनियाव माने गोलोमखांनो नागिरोदांलै।
खाङो गोलोमखांनानै बारा मोजां जाया।
बारा मोजां मोनजाया बे प्लास्टिकनि गोलोम खांनाया देहानि थाखा मोजांबो नङा ना?
गोबावबो दोननानै जाजानाय नङा बेफोर प्लास्टिकनि बयेमफ्राव दिंग्रिफ्रावबानदेन थान्दा
औ दिंग्रिफोरावबो साबसिन जाहैबाय आरो
सिन जायो बारा गिदिर गिदिर बयेमाव दोननाङा बेखौ मानो होनबा नोङो खेसे जागासेयाव खेवनाय खेवबाय थानाय जायोबा बे बार हाबनानै खोलाबलाङो ओंखायनो
औ
एसे एसे जाबाय थानायनि थाखाय बयेम फिसा फिसायानो मोजां।
औ दे बिदिब्लालाय नै जोंना समा जाबाय। जानोसै जानोसैयानो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
होनबा दोनथ'नसै
दोनथ'नोसै औ
फ्रा दिनाव रायज्लायफिनबावनसे
रायफिनबावनोसै औ
उम दोननोबालाय दोनसै
औ दे
दे होमबा।